औ नोंथांङा मा खालामगासिनो दं?
औ नोंथां आं नै ओरैनो जिरायनानसो दंगासिनो दायो।
औ ओ नोंथांजों एसेम ओ खोथा रायज्लायनो थाखायसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। सम होनो हागोन ना नोंथांङा ओ बर'फोरनि औ औ बर'फोरनि जानाय खाजाफोरनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन दे ओ बर'फोरनि जोंङो जानाय खाजा होनोब्ला जोंङो गोबां रोखोमनि दंङ। जेरै ओंख्रिनि बेलायाव जोंङो थु उम्म नारज ओ नारजि ओंख्रि। बा सबाय बिनि उनाव अनला ओं ख्रि जोङो बेनि उनाव जोङो जेरै लाफा ओ बेफोरनो माने ओ गाहाय होननांगोन आरो। जोंनि बर'फोरा जानाय होनबा आरो लोगोसे जोंङो बे खार खानदाय बिब बार दङ ओमफ्राय लोगोसे आरो बे सजना बिलाइ उ ओम। ओमफ्राय बेफ ओ लाफा सायख' दङ। जोङो हाग्रायाव मोननाय जेरै ओ खेरा दाफिनि ओ बिफोर बिफ फोर मैगंफोरखो ओ नो माने बर'फोरनि गुबै खाजा होननानै नानै लानांगोन आरो मानोना जोङो बैफोर मैगंखौ फोरो जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। बा जोंनि ओ बर'फोराल' बांसिन जानायखौ नुनो मोनो। ओ थिग बेफोरखौ नारजि ओंख्रिखौ मारै जायो होनब्ला माबोरै सङो होनब्ला आं बिनि बागैनो एसे ओ गुवारै फोरमायना होनि जोङो माबोरै जायो माबायदि सङो जोङो नारजि नारजि ओंख्रिखौ जोङो ओ संनोब्ला ओ नारजिखोथ' जोङो गि बियो नारजि महरै मोनग्रोआ जों नार्जि बानायनो थाखाय जों गिबियाव फाथो बिफां जोङो फोग्रोनांगोन बे फाथोनिफ्राय जोङो बिनि बिलाइ आरो बिजौफोरखौ खानानै फोराननांगौ फोराननायनि उनावसो बियो मोनसे नार्जि बा जायखौ बुङो नार्जि बुङो बे नारजिनि महरखौ मोनगोन। बिनि उनाव बे नारजि गोरानखौ जोङो सं संनोब्ला बा संनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओ सोमग्रोनानै दसे सानसे बा बा द' घन्टा जोङो सोमनानै दोनोब्ला साबसिन जायो ओ बिखौ माने गलियो रुनायाव गलि होनो थाखाय। गोरलै जायो आरो बेबायदिनो जोङो गिबि गिबियावनो जोङो बेखौ खारै एसे होनानै जोङो रुगुरनानै लानांगौ रुनानै लानायनि उनाव बेनि उनाव जोङो बेथरफोरजो सङोबा जोङो बेदरखौ ओम बानलु सुंख्रि मसला बायदिसिना होनानै जोङो नांगौ बायदि एवग्रो ना लायोएवखां जेब्ला बियो एवनानै रेडि जायो अब्ला बै रुनानै लानाय नारजिखौ जोङो बेयाव लुनानै होयो। लुनानै होनानै जोङो गोदौहोयो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो खा नारजि बे गोदौनायखौ होखांनायनि उनाव जोङो बैयाव अ फिन माने नांगौ सेबां खारै जोङो बेयाव एसे लुदेरनानै होबावो ओमफ्राय बेबायदिनो गोदौहोनानै से गोबाव गुदु होब्लासो थाय बियो जानोलागै थियारि जाबाय आरो जोंनो। नारजि ओंख्रि जायखौ जोङो नारजि ओंख्रि होनो। बा नारजि नार्जि अमा होनो बियो रेडि जायो। बेनि उनाव आरो जोङो सबाय ओंख्रिखौबो बेबायदिनो जोङो अ जानानै जोबो मोजां मोनो माने बयनिबो आंगो आरो सबबाय ओंख्रि होनोब्ला बेखौबो जोङो सबायखौ गिबियावनो जोङो एसे एवस्रोनानै लायोब्ला माने मोदोमफ्रोयो जोङो गिबियावनो एसे एव एवनानै लानांगौ गोथाङाव ओमफ्राय एवनानै उनाव गथाब्ला बेखौ सिंखावनांगौ आरो जोङो हुनानै माजोंबा जोङो जेखि जाया बथलफोरजोंबा माबा मोनसे अ थांगोनफोरजों जोङो बेखौ अनन्दाइफोरजों सिख्रुबनानै लानानै बेखौ दैयाव सोमनानै दोनोब्ला बेबो माने रुनायाव ओ मोजां जायो थाब जों बेखौ फोमोननो हायो बेनि थाखाय जोङो सोमनानै लायो। सोमनानै लाखांनायनि उनाव जोङो थिग बेबायदिनो फिन बेदरजों जोङो सङो दाउ बेदर बा अमा बेदरजों स सङोब्ला बे बेदरखौ जोङो मोजाङै एवगोरोनानै लानांगौ एवखांनानै लानायनि उनाव जोङो बै रुनानै लानाय सबायखौ बेयाव होनानै गोदौ होब्लानो अब्लानो बियो सबाय दाउ बा समबाय अमा बेदर बियो जानो थाखाय थियारि जायो बेबायदिनो जोङो बेफोर ओंख्रिफोरखौ माखासे आदब खान्थिजों माने संनानै गोथावै जायो आरो। बेबायदिनो नोंथाङाबो माखासे आरो मैगंफोर दङ बैफोर मैगंफोरनि संनाय आदबफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां। ओ बर'फोरनि आंगो जामुं बा खाजा होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा बुंनाय बादिनो ओ जों अनला खारै दाउ बेदर सबाय अमा बेदर दाउ बेदर बा सबायजों ओ साम' ओ नार जि अमा बेफोरनोथ' गुबैयै बर'नि मोनसे ओ खहाबथाव खाजा नङा होमबा नोंथां? बेफोरनि अनगायैबो जों बर' फोराहाय गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौ हाग्रानिफ्राय एबा न'आवनो फोनानै जानायखौ जों नुयो नुनो मोनो जेरैबायदिहाय ओ लाय ला फा लाइ लाफायाबोथ' मोनसे बर'फोरनिनो गुब जाग्रा खाजा बे लाइ लाफाखौहाय दैज्लां बोथोर बोथोराव बर'फोरा गावबा गावनि न'आवनो फोनानै लानायखौ नुनो मोनो लाइ लाफाखौहाय बर'फोरा मैद्रु आरो खारदै खारैजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो खारदै खारैजों ओ होनना नाखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नाखौ मोजाङै नाखौ नांग्रोगौ जायो। ना खौहाय मोजाङै सायनानै सुनानै लानायनि उनावहाय ओ खारदै खारै संनो थाखाय जा नांगौ मैगं बेफोरखौ बुथुमनानैहाय बेफोरखौ साफायै सुनानै मोजाङै हानानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय ना सायनानै दोननायखौहाय मोजाङै एवफ्राननानै ओ हालदै संख्रै नांगौ बिबांनि होनानै बेखौ एवफ्रनानै लानाय नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जा हानानै दोननाय ओ लाफा लाइ जि जि मैगं होनो गोसो बेफोरखौ हानानै दोननायखौहाय खारैजों एसे एवनानै गेब्लेहानै लानायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय दै होनानै बेवहाय नांगौ बिबांनि खारै संख्रि फोरखौ जि होनो गोसो बेफोरखौ होनानै नाखौहाय गोदौओब्ला बेखौ नाखौ मैगङाव होसननानै होनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय एसे गोबाव ओ संनायनि उनावहाय बेखौ जानो हानाय जानानै फैयो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बर' गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ संनानै जानाय नुनो मोनो हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्लाबो जों बर' बर'फोरा गोबां रोखोमनि नायागिरनानै जायो जेरैबायदिहाय सिफुं मैगं मान्दिया ओ- मानिमुनि ओ खारौ खान्दाय दिंखिया गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन मैगं मुलि हारिनिबो जानायखौ जों नुनो मोनो। खिथि लेवा अन्थाइ बाजाब बेफोरबायदिनो माइ सुन्द्रि बेफोरखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोर बायदिनो बर' आइजोबा बर' हारियावहाय गोबां ओ हाग्रानिफ्राय मुलि हारिनि मैगंफोरखौ खहाबथाव खहाबथावै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ सबबायजों साम' होननानै बुङोब्ला बेफोरबोथ' बर'फोरनि मोनसे नागारनो हायै आंगो जामुं। ओ बेफोरखौ जों ओ बांसिनानो बर' हारिखौहाय जानाय नुनो मोनो। गुबुन हारिनि मानसिफोराबो आथिखालाव मोनथियो जे सबाय आरो साम' मैगङा बर' हारिनि मोनसे ओ मख'जाथाव मैगं होन नानै आथिखालाव ओ बर'फोरजों लोगोसे गुबुन-गुबुन हारिनि मानसिफोरखौबो बेफोर ओंख्रिखौ जानायखौ नुनो मोनदों। आरो बेफोरनि अनगायैबो- गुबुन-गुबुन, गोदोर- गोदोर हटेलफोरावहाय टाउन-सहरनि- हटेलफोरावबो जों बेफोर मैगंखौ ओ मोनो बायनानै। ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि मैगंआबो गोबां जौगासारबोनायखौ जों नुनो मोनदों। गु-खायफा-खायफा मैगंफोराथ' जि आइ टेक बो मोननायखौ जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो जोंनो साम' आरो सबायखौ संनो थाखाय गिबियावनो साम'खौहाय मोजाङै सुग्रोनानै ला नो गोनां जायो। मानो होननानै बुङोब्ला थ' साम' ओ जि साम' ओंख्रि संनो थाखाय साम'खौ नांगौ जायो बे साम'आ दै याव थायो ओ दैयाव थानाय जिराद होननानै बुङोब्ला एसे लेथ्रा जानायखौ जों नुनो मोनो, बेफोरखौनो जों मोजाङै साफा सुनानै लानायखौ नुनो मोनो। साम' जानो थाखा य गोबां खस्थ'बो जायो। ओ साम'खौ साफा सुनो थाखाय एसे समनिबो गोनांथि जायो। बेफोरबायदिनो साम'खौ सफायै सुनाय नि उनावहाय बेफोरनि ओ जि नाङै मुवा बा ओ ओ खिथौ धाखोन बेफोरखौ जोङो साफायै सेखाजों गारनानै लानायखौ नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जोंनो सबायखौ संनो थाखाय ओ सबायखौ न'नि सबायब्ला बे खौ मोजाङै ओ एवनानै हुख्रोमनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेखौहाय सबाइखौ संनो थाखाय एसे ओ दैयावहाय सोमनानै गुरै खालामनानै लानायखौबो जों नुनो मो नो बेफोरबादिनो साम'खौ एसे एवफ्रामनानै मोजाङै लानायखौ नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जों सबायजों संनो थाखाय सबायखौहाय ओ खारैजों मोज मोजाङै गुरै बा रुइनाय खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय बेयाव दै होनानै खारै, संख्रै, बानलु बेफोरखौ नांगौ बिबांनि होनानै मोजाङै संनायखौ खौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौवोब्ला ओ बे सेम ओ मोजाङै एवफ्रामनानै दोननाय साम'खौहाय बेवहाय ज्रब होनानै ओ एसे गोबावनि संनायनि उनावहाय बेखौ जानो हानाय जानानै फैयो। जोंनि बर'फोरा बेफोरबादिनो ओ गोबां खहाबथाव खहाबथाव मैगंफोरखौ संनानै जानाय खौ जों नुनो मोनो अनला जों दाउ होननानै बुङोब्लाबो बे मोनसे बर'नि होनना हागारनो हायो मैगं बेखौबो जों बेफोरबायादिनो ओ दाउखौहाय एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव अनलाखौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो अन गुन्दैनि गोनांथि जायो अन गुन्दैखौ जों ओ माबा सोमनानै दोननाय जायो माबा मोनसे आयजें आवहाय माइरंखौ बेनि उनावहाय बेखौ दैखांनानै एसे गुरै जायोब्ला ओ माबा मोनसे थबसि नङाब्ला उवाल फोरजोंहाय देनानै लानायखौ जों नुनो मोनो आथिखालावथ' गोबां जौगानाय ओ जौगानाय जुगावहाय गोबां मेसिनजोंबो ग्रेन्डारफोर ओंखारबाय बेफोरजों आथिखालाव ओ देनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदियैनो ओ दैखौहाय ओ फुदुंनानै लानाय जायो बेवहाय नांगौ बिबांनि खारै संख्रि बानलुफोरखौ होनानै दैया एसे ग्लब ग्लब गोदौवोब्लाथाय बे देनानै लानाय अन गुन्दैखौहाय सारस्रि सारस्रि होनानै खोस्लि जोंहाय एरग्लुंनानै होनाय जायो जाहाथे बियो ओ गथा गथ खाया बेनि उनावहाय ओ जोङो एवफ्रानानै लानाय दाउ बेदरखौहाय बेवहाय होनानै एसे गोबाव सम सं अ संखांनायनि उनावहाय बेखौबो जानो हानाय जानानै फैयो। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय गोबां खहाबथाव खहाबथाव मैगंफोरखौ जानाय नुनो मोनो। नोंथाङा होमब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथांजों गोबां मोजां मोजां बाथ्रा रायज्लायनानै गोसोआव रंजानाय मोनदों।
औ।
सम मोनोब्ला नोंथांजों बेफोरबायदि बाथ्रा आरो रायज्लायबावगोन होननानै मिजिंथिबाय नोंथां।
औ थारैनो नोंथां दे।
गोजोनथों।
गोजोनथों।